हेलौ नोंथां
औे हेल हेल' नोंथां औ खोना औ खुलुमबाय गोजोन्थों औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना
औ आं नोंथांजों बर'फोरनि बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिबोगासिनो एसे मोनथिनो लुबैदों आरो नों नोंथांजों सावरायनो लुगैदों ओ दान्दिसे सम नोंथाङा आंनो होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावहाय बर'फोरनि बैसागु बा फोरबो होनना बुङोब्ला जोंनियावहाय ओ मोनथाम फोरबोखौहाय फालिनाय नुनो मोनो नोंथां जायनाखि बैसागु फोरबो मागो दमासि फोरबो आरो कार्तिक गासा फोरबो बे मोनथाम फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै फालिनायखौ नुनो मोनो आरोखि दा आं नोंथांनो नोंथाङा होननाय बायदि बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला ओ जोंनियावहाय बैसागु फोरबोखौहाय ओरैबायदि फालियो नोंथां थां जायनाखि ओ
बैसागु फोरबो होनना बुङोब्ला जोंनि बैसागो बा बैसागु फोरबो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि आंगो फोरबो होनना बुङोब्लाबो जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा होनना आं सानो सानो आरोखि ना नोंथां
नंगौ नंगौ
बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा जोंनियाव बैसागुखौहाय मोननै रोखोमै फालियो नोंथां जायनाखि मोसौ बैसागु बेनिफ्राय मानसि बैसागु बैसागुआ ओ इंराजि जिब्रै जिबा आरो जि द' ओ खालाराव जायो जायनाखि बैसागनि से थारिख सेथि मास ओ जोंहा गिबियाव जिब्रै खालार खालि ओ मोसौ बैसागुखौहाय फालिनाय जायो जायनाखि सेथि ओ मोसौखौ बैसागुखौ जोंहा फुङावहायनो सिखारनानै न'खरनि मानसिया न'खरनि मोसौ गोनांफोरा फुङावनो सिखारनानै ओ न'खरनि दंग' दं लाफोराव बा खाथिनि साखाथिनि दैमा दैसाफोरावहाय लांना नै जोंहा गोथार दैजों जोंनि मोसौखौ थुखैना लानाय जायो
नंगौ नं
ओ बिनि उनाव जोंहा थुखैखांनायनि उनाव ओ न'निनो बायदि बायदि मैगंफोर जेरै आलु फान्थाव लाव बिसोरखौ फिसा फिसायै हानानै जोंहा नो खुन्दुंजों माला सुनानैहाय मोसौनो गानहोनायखौहाय ओ नुनो मोननाय जायो बिनि उनाव जोंहा न' फारसे होबोबाय थायो न' फारसे होबोनाय समाव जोंहा ओरैबायदि मेथाइ खन नोंथां जायनाखि लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर जा बिमा बिफा गायदे बायदि दाजा होननानै जोंहा मेथाइ खनबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां ओ बिनि उनाव जोंहा मानसि बैसागुवाव जोंहा ओ जिबा थारिख जायनाखि सेथि बैसागुवाव जों जोंहा ओ ओ से मानसि ओ न'खरनि जायनाखि मानसिफोरखौ जोंहा सेथि बैसागुवाव बा जिबा थारि आव जोङो फुङावनो सिखारनानै न'खरनि मानसिफोर जायनाखि न'खरनि गार्जेन बा सोमोन्दोआव देरसिनखौ जोंहा ओ खुलुमनाय बा सनमान लानायखौ नुग्रोयो बिनि उनाव जों हा गेदेरा उन्दैनो मान होनाय बेखौ नुयो बिनि उनाव जोंहा ओ गोदो गो दायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा बुंबोनाय बायदियै जोंहा सेजौ सेथा गोखा गोखै हाग्रायाव लायनानै बा नागिरनानैहाय जोंहा बेदर बा अमा बेदरजों जोंहा संफैनाय जायो आरोखि जायनाखि गोखा गोखै जोंहा ओ रायदों खान्थाल खा थ्रि हाल्दै बायदि बायदि गोखा गोखैखौ लानानै जोंहा संनाय जायो आरोखि ना बिनि उनाव जोंहा गोखा गोखैखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाथारनांगौ होनना बुंनायलाय ओ बे सेथि बैसागुआव जोंहा गोखा गोखैखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोखि बिनि उनाव जोंहा ओ
गामियावहाय जोंहा उन्दै उन्दै खुदियाफोरनो बा लाइमोनफोरनोहाय जोंहा माखासे ओ बादाय लायनाय खारनाय बारनाय मोसानाय रोजाबनाय बेनिफ्राय काबादि गेलेनाय सियार खेला गेलेनाय बायदि बायदि खेलाफोरखौ जोंहा बा बायदि बायदि बादायलायनायफोरखौ जोंहा होबोनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा ओ जायनाखि मोनाबिलि समावहाय जोंहा ओ माखासे ओ रोजाबगिरि माखासे मुंदांखा रोजाबगिरि माखासे मुंदांखा दामगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंहा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायखौ नुनो मोनो आरोखि बेनिफ्राय जोंहा अखानायै जिद' थारिखआव जोंहा गामिनि जायनाखि सोमोन्दोआवहाय आमाय आदै आनै जानाय बिदि बिथांमोना जोंहा न'खर न'खर हाबनानै ओ न'नि फिसिनाय जौ माइब्रानि जौखौ जोंहा लोंनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ सोमोन्दो लाना नै ओंखारलाङो बेनि उनाव जोंहा गामिनि लाइमोनफोर ओ सेंग्रा सिख्ला बिसोरखौबो जोंहा बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो ओ जोंनि ओनसोलाव जों ओ सिख्लाफोरखौ दख'ना गोजा जोमग्रा फास्रा लानानै आरो हौवासा लाइमोनफोरखौ बा हौवासा सेंग्राफोरखौ जोंहा ओ गा मसा आरो गस्ला गुफुर रेगे रेगां आर'नाइ लानानै ओंखारबोनाय बा जयै रंजानायखौ जोंनियाव नुनो मोनो आरोबा उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौहाय जोंहा मना बा पिलास्टिक लानानैहाय ओ न'खर न'खर बायदि बायदि मैगं खांनानै मोनसे थि जायगा मोनसे थि न'खर लानानै जोंहा लावखार ओंखाम जानाय बायदि जानायखौ नुनो मोनो। मोननाय जायो आरोखि ना नोंथा। दा नोंथांमोननियाव बैसागुखौ माबोरै फालियो फंनैसो खिन्थाना होनो हागोन ना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो ओ बैसागु औ बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो ओ जोंनिया रंजालि बैसागु समाव जोंनिया ओ दाउखौनि रैसुमै खुगानि देंखोजों जोंनि ओ मिथिंगा आरो आबहावाया जोंनो गोमखाङो लोगोसेनो जोंनि ओ गामि ओनसोलाव दंफां लाइफांनि बिलाइआ ओ गोरलै बिलाइ खिलियो आरो मान्दार बिफाङाव जोङो ओ बिबार नुनो मोनो आरोना मान्दार बिबार बेनिफ्राय जा बैसागु समाव जोंनिया बोराइ बुरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय गासैबो नि गोसोआव रंजाखांनायजों बुंफबो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा दानिसो फोरमायलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो जा बैसागुनि ओ से खालारनि सानसे सिगाङाव जोङो ओ मोसौ बोरमा एबा जिब जुनारनि मुङाव जोङो मोनसे थुगि लाखिनाय जायो। ओ बे थुगियाव जोङो बाहायनाय ओ मुवाफोरानो जाबाय जोङो मो सौनि थाखाय जोङो माला बानायो बे माला बानायनो थाखाय जोङो बानाय आगुफोरानो जादों जोंनि थाराइ फानिलाव, हालै, फान्थाव आरो दिगलि लति बिलाइ बे ओ जिराद फोर लानानैनो जोङो मोसौनो ओ माला बानायनाय जायो आरोना माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो। बेनिफ्राय जा थौ एबा सारनिफ्राय जोङो हांगार हुलुनानै जोङो। लाइजु लाइयाव बेखौ थाव नालें थाव जानायजों जोङो बेखौ ओ मिक्स खालामनानै जोङो मोसौनो गोसोम दागो होनाय जायो आरोना मानोना बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो मानिबोगासिनो जे बेफोरबायदि खालामबो खालामबोला जोंनि मोसौ बोरमानि याव माने गोदोनि समाव जोङो जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन आरो जोङो मोसौखौ लावखारफोरजों गुमनानै गांसो जाहोयोमोन बेनि थाखायनो जोङो ओ मोसौ खौ बे हाग्रा गुदुआव मोसा एबा गुबुन जुनारफोरा ओ गाग्लोबनो हाया बेनि थाखाय जोङो मोसौ बे गोसोम दागोखौ होननाय जायो होननानै फोथायनाय दङ आरोना बेनिफ्राय ओ जोङो मोसौखौ फुङावनो उथिनानै जोङो दैमा एबा बानदो निजोर, दैखर बेफोरनि सेराव लांनानै जोङो मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै बिनि मुङाव जोङो दा गोदोनि दोनदाल बोराय गोजाम बेखौ जोङो बावउना गारबोयो। बे लोगोसेनो जोङो बै सानखालि जों मोसौखौ उदाङै हेंगारना दोनो आरोना। दुब्लियाव फोथाराव बेनिफ्राय नैथि सानखालि जोंनिया मोसौ बैसागो थांखांनायनि नैथि सानखालि जोंनिया बैसागु फोरबोखौ जोङो सुबुङा गोसो गोथारै रंजानाय मोसानायजों जोङो बिलाइ हरो आरो। जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदिनो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओ आरो गथ' गथाय आरो गासिबो ज' ज' सेर्जा सिफुं, ज'था, खाम, गंगोना, थरखा बेफोरबायदि बर'नि जा दाम आगजु बेखौ लानानै जोङो गामि गामि जों बिबाय मोसाहैयो आरोना बिनिफ्राय जा मोसानानै गरनैसो मोननाय माइरं आरो फैसा बेजों जोङो स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जों खाना जानाय जायो आरोना रायजो नाङैनो बिनिफ्राय बेनि अनगायैबो ओ जोङो जा बैसागु फोरबो बेयाव जोङो जा काति बिहु बेखौबो जोङो हाबफानाय नुनो मोनो जोङो काति बिहुखौ जोङो आंखाल बैसागु होननानैबो मिथिनो मोनो जायखौ बै समाव जोंनिया आंखाल बैसागुनि समाव जोङो ओ सुबुंनि न'खर न'खर माइ माइरंखौ जोङो एसे जोबस्रांनाय एबा आंखालनि सम नुनो मोनो बै समाव जोंनिया माइ बिफाङाव जोङो बिबार थरायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनिफ्राय जा बिबार थरायनाय समाव जाहाथे माइ आबादा आबाद खौ एम्फौ एनलाया जानानै एबा सखा दाउफोरा जानानै ओ फोजोबलाङा बेनि थाखाय जोङो बै फोरबोखौ होनाय जायो होननानै आं मिथिदों आरो ओ बिनिफ्राय जोङो बे फोरबोनि मुङाव जोङो सखा दाउनि मुङाव एबा एम्फौ एनलानि मुङाव एबा आबादा मोजां जाथों होननानै जोङो बुट गाजि लानानै जोङो ओ आबाद फोथाराव जोङो साथि सावनाय आलारि बाथि सावनानै जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरो बेनिफ्राय जो आर'ज गाबनाय समाव जोङो बाहायनाय फिथाइ सामथाइ एबा बोथोरनि फिथाइ सामथाइ बाहायो जों जोङो जेरै नारें जुम्ब्रा फिथाइ बिनिफ्राय लोगोसेनो गय फिथाइ ओ आफेल आंगुर खुसेर थालिर बुट गाजि बेफोरबायदि होनानै जोङो ओ बावनाय जायो आरोना लोगोसेनो जोङो साथि ओ जोङो आलारि बाथि हिसाबै जोङो थालिरनि दुनाय खंखौबो जोङो बाहायो आरो जा थाइगिरनि बि खौ बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बिनिफ्राय ओ जोंनिया मागो दमासियाबो जोंनिया ओ बैसागु फोरबो फोरबोयाव गोग्लैयो होननानै आङो मिथिदों
आदसा नोंथां हेल' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय माब्लाबा रायलायफिननोसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ दे नोंथां औ गोजोनथों दे